हेल' औ खोनाबायना?
औ खोनादों।
औ
दायो होमब्ला जोङो टपिकखौ ओ न'आव फिसिनाय जिब जुनार मा मा फिसियो बेफोरनि सोमोन्दै सावराय जागोन ना?
औ जागोन दे जागोन। मा माखौ मोजां मोनो जेनेबा फिनो? औ।
ओ जिब जुनार होनबा जोंनियाथ' न' फिनाय बिदिनो औ ओ जोंनियाथ' बर'नि न'खर न'खर बयनियावबो बिदिनो अमाफोर खौ फिनाय जाखायोना? अमा, मोसौ ओं। बोरमा बे फोरखौ फिसिनाय जायो आरो जोंना। ओ अमाफोरखौ फिसियो ओमफ्राय मोसौ, बोरमा बिदि दङ बेनिफाय सैमा, मावजि। ओमफाय जोंनियाव दङ माने ओ मा होनो बे सेसाबो फिनाय दं आरो जोंनाव। ओमफाय औ। बेनिफायो आरो दङ दाउस्रि फिनाय दङ बिदि माने फिनानै मोजां मोनो बेनिखायनो फियो आरो बिसोरो जेनेबा दाउस्रिफोरा थ' मानसिनिबो माथो लायो। नालाय ओमफाय ओ औ रायलायनाय ओ मोजां मोनो ओंखायनो फि
औ बाथ' बाथ'आबो लायोना मानसिफोरनि गारांखौ रावखौ
औ माने दै ज्लां समफोरावहा माने दाउस्रिफ्रा बासा लायोना बेनो ओमफाय बिदिनो मालाबा गोलैलाबायनानै थाफैयो ओमफाय गोलै औ औ बेफोरखौ लाबोनानै औ फिफैयो आरो ओमफाय दङ आरो बिदि ओमफाय नोंसिना मा मा दङ दे न'आव?
औ औ जोंनियाबो जेनेबा बर' नालाय आ गोलनिफ्रायनो जोंनिया मोसौ फिनाय जायो आरो मोसौवा जोंनिया दा माब्रै दङ। माब्रैयाव मा निया हालुवा ओमाय मानैया गाइ आरो दा गाइखेरबो मोनो जोंनियाव बांसिन बर' गामि नालाय माबा बिदि दस्रा जाथिफोरबो गैया गामि गामि नालाय जोंनियाव बयनिबो न'खरावनो मोसौ दं होनजायो आरो
औ
ओमफाय बयनिबो न'खराव मोसौ दं नालाय जोंनिया मोसौखौ जेनेबा ओरै खालामो ओ रायजोयैनो जोंनिया मोसौ गुमग्रा लावखार सासे लायो आरो
औ
आटथा जाबाथाय फुंनि आटथा जाबाथाय बयबो होलांजोबनांगौ जोंना कासबारिबो दं नालाय जोंनि रायजो यैनो मोनसे बे कासिबारि बिराद गुवार आरो सोरमांगा दैखौ मोनथिखौ दा नों भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय औ बे सोरमांगा दैया जोंनि निफ्राय जोंनि खाथिनिफ्राय गामि खाथिजों बोहैबोनाय आरो बेखौ बारनांगौ बेखौ बारबानो जोंनि कासिबारि जोंनि गामिनि कासिबारि मोनो आरो बेयाव मोसौफोरखौ बयबो जोंनि गामिनि न'खरनि मानसिफ्रा होलांजोबो आरो लावउखार सासे दं नालाय गुमग्रा औ बयनिबो न'खरावव जोंना मोसौ दं नाल ओंखायनो मोसौ लाव खार लायो आरो बेजों अनगायैबो जोंहा मोसौनि अनगायैबो अमाबो लायोमोन अमाया जेनेबा बिमा लोमजानाय हिसाबै दा लाथ'नाय जायाखै आरो नङाबा सिगाङाव लायोमोन आरो ओमफाय दाउबो दाउखौ फाननो थाखाय फैलाया मा होनोमोनलाय ओरैनो न'आव जानो बयनिबो न'फ्रावथ' एसे एनै थायोना जेनेबा दाउला दाउजो बिदि मेरला ए-एसे एनै जानो थाखाय बायनोबोथ' हाया ना नों एखनबा समाव फैसा थाखा थाया बयबो बयबो बायनो हाजोबा जायोना एखनब्ला समाव जेनेबा दाउला जानो दाउआ नो बा एखमब सयस' सतस' गाम थां थांङो एगार'स' गाहा बिदि नांगौव बा न'आवनो एसे फिसिनानै बेखौ मोन जायोना फानाबाबो बिनि थाखाय लायो आरो दाउ बेबो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय दा सैमाबो दं आरो मासे सैमाखौबो सैमायाबो जेनेबा जेनबा मानसिफोरनि माबा लायो नालाय एसे जेखौ थिनो बेखौनो मावजोबो ओरै थां ओरै होनबा माबा बुसथु लायनो थिनबा लायनानै होफैयो ओंखायनो मोजां मोनो आरो सैमाफोरखौ फिनो माव मावजिया गैया खिन्थु ओमफ्राय माबा बोरमाबो दं आरो जोंनिया। बोरमा माथाम दंङ बोरमाखौबो फाननो थाखाय फिसा आरो ओरैनो बिजनेस खालामनो थाखाय फिसा ओरैनो जा गोबावजों जेनेबा एखमबा साख्रि बाख्रि जाफ्लांबा जानो बिदि होननानै दोनो आरो ओ दा न'खरावबो फरायगासिनो दंङ नालाय औ।
औ जोंनियाबो बिदिनो मोसौफोरा उम सिगाङावथ' हालेवनाय जायोमोन मोसौजों नो नाथाय दाथ' ट्रेक्टरजोंसो हालौजोबसै ना बयनाबो होनबाबो माने मोसौ खौ लाखिनाय जादों आरो दंङ बि बिदिनो ओ बांद्राय गैया माद ब्रैसो दं आरो। बे मोसौ आ। ओमफ्राय ओ। बिदिनो हालौवग्रा मानै ओमफ्राय बिमा दं मासे फिसा मासे बिदि दं आरो। ओमफ्रायो बोरमा फोराबो बांद्राय गैया सिगांङाव दंमोन बिरादनो ओमफ्राय ओं जोंनिया बै। सैमाफोरा बै जमा-जमा होसोनानै अरलाबायनाय बिदि जादोंमोन आरो।
औ औ बोरमाफोरखौ बिसोरो हगारथारा ना जमा जै दुब्लियाव नुयोबथाय जमा जमा। होखारनानै होसोनानै अरथारनानै जाथारखायो बिसोरो।
औ ओमफ्राय बिदिनो औ ओमफ्राय आं फिनाय माखासे दंमोन आरो बिमा ओमफ्राय खासि गिदिर गिदिर बोरमा ओमफ्राय गैला अरज्रिनानै जाजोबबाय माने थैजोब्बाय आरो माखासे ओमफाय दा बिमा मासे फिसा मासे बिदिल' थालांबाय आरो ओमफ्राय ओ माखासेखौ फाननाय जाबाय आरो जेनेबा बिदि सैमाफोरा दिस्टार्ब खालामबाय थायो नालाय। ओ दुब्लिफोराव मासे होसोबानो माने जमा जमा होसोनानै अरो आरो बिसोरो।
औ औ नोंस्रा बिदिखौ बिजनेस खाम खामनो थाखायबो फिसिनो हायो नों बा माबा माबि बुस
ओ बिदिथ' औ मा होनो बिदिथ' बोरमाफोरखौ सिगाङावहाय आङो जेनेबा फिसिदोंमोन आरो बिदि ओ
औ औ।
थाखाय आरो जेनेबा
औ औ औ।
फरायनायफ्रावबो थाखा फैसा
औ नांथां जायोना एडमिसन लानाय बबेबा थांनाय नांगौ जाखायो जेनेबा न'खर सालायनाय थाव सा थाव संख्रि बानलु बायनोबो। साख्रि गैयाबा बयनिबो न'खराव जोंनि नख'राव बर'आव बांसिन बांदाय साख्रि गैजोबाना गामि गो गोथौ गोजौनि मेनला न'खरफोर दं ना? दासिमबो गैजोबा दा बिसोरो साख्रि गैयाबा माजों माजों जेनेबा जालायखो बेफोरबादिखौनो एसे एनै बुथुमनानै थाव संख्रि बायफिनाबा। गाव माबा खामायनानै ना?
दिनो बिनिखायनो फि फिनाय जादोंमोन आरो जेनेबा ओ बिदि हमनानै ला बिजनेसनि बायदिनो जाहैबाय ओ फरायनायाव थाइसे थाइनै मोनगोन खोमा बिदि साननानै फिनाय। बिदिमोन आरो ओ बिनो औ ओमफ्राय दाउफोराबोथ' जोंना दाउआ बुरजायानो दङ न'आव ओ लकेल दाउफोरा बिदिनो बिमायानो बार'था पन्द्र'था गाहाम बिदि दं आरो जोंना न'आव। ओमफ्राय ओ दाउ फिसाफोरबो मेरला औ ओमफ्राय मालाबा बेफोरबो माने फाननानै ओ न'खर सालायनायाव हेफाजाब होयो नालाय। आमफ्राय ओ जानाय खिनिखौ मा माखासे जासिगोन ओमफाय आरो जानोथ' इमान बुरजा खौ जानो हाजोब बा नालाय ओमफाय फाननाय जायो आरो।
औ एखमबा जों नङा एखमबा समाव आलासि बे सोरबा सोरबा फैनाय जायो बिबै बिबौमोनबो फैनाय जायो न'ख खरनिफ्राय बिदि समाव सिथारनानै माखासे जानांगौ जाबाय।
औ जोंनाथ' बर'फोरा माने बिजनेसनि थाखाय बिदि मा होनो फिसखायानो आरो दाउ फोरखौथ' माने न'आव फिनो बा मालाबा जानो बिफोरबायदिनि थाखायसो फिखायो। फाय बिदिनो बाराय बाराय बुरजा जालांबाय आरो दा बुरजायानो दं आरो। ओमफाय आरो औ। औ हम बयनिबो न'खराव जेनेबा खायसे ना नायनो मानसि थाया नालाय फाय सुबिदा उसुबिदानि थाखायबो। औ फिनायफोरा
दाउ अमा बोरमा लायोबाथाय जों मानसि नांथारगौना जेनेबा अमा लायोबाबो मानसि नांगौ नों फुङावबो आदार होनाय सानसुआव आदार होनाय आरो मोनायावबो आदार होनाय नों खनथामसोआ मानसि बादि जाजोबखायो ना बिस रो आरो नों जुदि आदार होआबानो देर खेयाबोनालाय। दाउफ्राबो नों मालायनावसो थांबाय थायो नो आदार हो खाथारनांगौ नङाबानो बोरै देरनो। एसे एनैबाबो माइ माइरं सो
औ माने मानसि नांफाबाय थागौ जाखायो आरो सासे ओमफाय।
फिसियो नोङो एसे मानसि नांखागौ आरो नों जै न'आव मानसि थायाबाथाय बेखौ फिसि बोरै फिसि
औ औ जोंना माने न'आव औ औ जों बिमाफोर बिमाया जेनेबा न'आवनो थायो नालाय बिनिखायनो बेफोरखौनो फिसिनाय जायो आरो बेलेग
औ औ ओरैनो ओरैनो थास्लाय स्लाय जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संनाय न'नि खामानि मावखां सिथ्ला सिबनाय जि जोम सुनाय न' साफा खालामनाय बेखौ बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा दाउफोरनो आदार होनाय अमा आदार होनाय बिदिनो मोसौ जेनेबा मोसौफोर खायैनाय बिदि दै दौवैनाय बिदिफोरखौबो एसे एनै खामानि मावफानो हायो नालाय साख्रि गैयिफ्रा जेनेबा ना।
दाबो दङ जोंनाव मा माबा मानै सिगाङाव मानैल' बायनानै दाबो दों आरो ओरैनो बारायनानै दायो आदथासो जाबाय आदतामोन आरो सातता सातता दङ। दिनै मासे थैदों माने जायगाया दोननाया फिसा जाबायना ओमफाय माने गासिनलायो बिसोरो फिसा
औ औ गासिन लायो एसे बिदि बुरजा दोनोबाथाय जायगाखौ एसे गुवार खालामनानै होखानांगौ। नङाबा जमा जमासो खा जमा जामासो थायोबोलै बिसोरो।
औ औ माने गिदिर गिदिर फ्रा गासिनबाथाय माने फिसाफोरा बे आरो दा गरमजों मा जों ओंखाय ओ थैबाय आरो। ओमफाय सा तासो दङ आरो दायो बिदिनो मावजि फोराबो जोंनावथ' बिराद बुरजा दङ।
औ मावजि आरो आरो सेसाखौ माबाया सैमाया नुयोबाथाय अरथारनो नागिरो होस
औ बर'ननो हाया आरो सिंआवनो अरो बिदि सोंबाय थायो ओमफाय बख'नायथ' जाया सिङावनो दोननाय जायो आरो जोबग्रा दङ बेयाव
औ औ जै जै बख'बाथाय सैमाजों नुनो नुनो मोनस्लाबखाया नों सैमाजों मावजिजों माब्लाबानो अरथारय हैखायो। ओमफाय दलद थाबाय थाबावनोसै रायजाबा ओमफाय सैमाया जोंनियावबो जोंनि सासे आदैया फिसि दोंमोन नालाय आवगोलाय सेसाखौ लानानै फैनाय लोगो लोगो लाबोजेनदों दसे हगारबाय माललाबानो अरथारबाय सैमाया।
औ मावजिफोराबो माबायो फिसा फिसाखौ जानो नागिरो माबा ओ मोनबाथाय जायो आरो बिसोर। सोरबा
औ औ।
होमबाय ओ बिदिनो सैमाफोरखौबो खानानैसो खानानैसो दोनबाय थानाय
औ दा फिनाय हिसाबै एसे मोजाङै माबा थाल लानांगौ आरो मा होनोमोनलाय बिदि बेफोर बुस्थुफोरखौ।
बिदिनो जिब जुनारफोरखौ माखासे आरो जोंनाव माने ओ बिदिनो दाउ गामि गामि बे ओ फानफैयो आरो कयलार दाउ बिदिनो खालार होनाय फानफैयो ओमफ्राय नायनो मोजां मोननानै बिदि लाखिनाय बिदिबो दं आरो जोंनाव। फ्राय बिदिफोराथ' मानसिया
गामियाव औ औ औ गामियाव गामियाव बिदि। बिदिनो ब्रयलारमफोर दा फार्मफोर नोंसिथि गैयाना।
ओ दङ दंनाया औ जोंनि बांद्राय खाथियाव गैया होम ओमफाय खाथिनि गामिफ्राव दङ आरो बिदिनो ओमफाय। ओ थाम्फैफोरबो जायो नालाय जोंना खाथियाव बांद्राय फिसिनाय जाया बिदि
बिदि बिदि फार्म बुस्थुखौ खालामोबा न'नि एसे गोजान जायगायावसो खालामहैखानांगौ। मानसि थायो एसे एक किल'मिटार दुइ किल'मिटारसो गोजान जायगायाव। होमबासो नङाबा बेफोरबै बेफोर बिराद बुस्थु गाज्रि बुस्थु ना मोनाम एथ' बुरजा नों जेनेबा दाउला बाय दाउ फारर्म खालामबाय नों मोनाम बुंजोबो ना बे बुस्थुआ आरो साफा खालामाबा नंला नङा दे अमानियाबो अमानि खौनो होन नों जेनेबा अमानिया नों बुर्जा लाबाय फनद्रथासो बिस थासो लाबाय नों जेनेबा होमबा नों खि जानाय आदार बिदिबो होनाय मे मेरला मोनामोना आरो थाम्फै उजियोना फिसिनिजों थामफै जों अरजाबाथाय नोङो बेमारफोर मेरला म बेमारफोर नुजाथिबोना
औ औ जोंना बिदिब्ला समाबो जाबाय औ दे।